खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
औ दा नोंथाङा फ्रि ना
औ आं दा फ्रियावनो दङ माने मानोबा हरदोंमोन नोंथाङा
आं दायो माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो दसे सम सावरायनो थाखाय आबहावानि सायाव
औ दे सावरायलायनो हागोन नोंथां औ
आभावा होनोब्ला जोङो आभावाया माने जोंनि थाखाय बहुद गोनांथार आरो आभा- वाया माने बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम थायोबासो जोंहा आभावाया बुहुद मोजां जायो बिफां लाइफां गैयाब्ला आरो जोंहा बिदिनो बारहावाया बुहुद माने गाज्रि जालाङो आरो जोङो गाज- जेनबा जोङो गाज्रि होनोब्ला जेरै जोङो बे गारि खुन्दैजों जोंहा गोबां आभावाया गाज्रि जालांनो हमबाय आथिखालाव जेरैहाय माइ माइ सौनाय मिलनि उखुन्दैजोंहाय आरो गारि खारनाय उखुन्दै
औ गारि खारनाय गेसाव गोफोन बायदिसिना गारनाय ना
औ ओ दानि जुगावथ' गोबां माने इन्डास्ट्रि ओंखारबाय जेरै इथा बानायनाय जेरै बिदिनो माने गोबां लहा लहि सावनाय बेबायदि गोबां माने मेसिनारि इडासट्रियावहाय ओ औ बेनि थाखायनो माने जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जायो आरो। दानि दिनावहाय आरो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायोब्ला जोंहा माने गोबां बेमार आजार सोमजियो। आरो हां लानायाव बहुद माने खस्थ' जायो। बेनि थाखायनो जोंहा माने बेमार आजाराबो माने थाब थाब जानानै फैयो आरो आथि खालावहाय गोदोनि दिनावथ' बेबायदि बांद्राय गैयामोन। बेबायदि माने गुफुंनाय गैयामोन लामा सामा आरो
सुबुं अनजिमाया खम मोन ना दा माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गारि मथर बांबाय। आरो जों जिब जुनार थैनाय गेसाव गोफोन बायदिसिना गारनाय बेफोरनिफ्रायबो माने आबहावाया गेजेरा महर लायो आरो गुबुङो। बेनिखायनो जोङो जिब जुनारफोरखौ माने जिब जुनार थैनायफोरखौ जों गोथौ हाखर जावनानै फबनानै दोननांगौ आरो बिदिनो जाबोर जोथोरबा प्लास्टिक फोर बेफोरखौबो जोङो सावनांगौ आरोना हायोबा। माने जेराव मेराव गारोब्लाथ' आबौआ गुबुंले जाबाय आरो थाम्फै बायदिसिना सोरोमजिनानै जों जोंनाव माने अरोब्ला बा सुयोब्ला जों माने बेमार जानो हानायनि सान्स थायो आरोना। बेखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा माने आबहावाखौ मोजाङै लाखिनाया मोजां आरो आंनिबाबो।
औ औ नंगौ। दा जोंनिथिंबो गोबां माने बिदिनो गाज्रि जालांबाय जेरै सुबुं अनजिमायाबो नोंथाङा थिकखौनो बुंदों सुबुं अनजिमायाबो माने बाराद्राय माने बांद्राय जानायनि गेजेरजोंहायो गोबां माने म बाहायनायनि गेजेरजों जेरै प्लाटिक आरो गाननाय जोमनाय बेफोरथ' माने संनानै थाङा नालाय बेखौ माने जोङो सावनांगौसो आरो औ। आरो बेखौहाय जोङो जेनेबा दैमा दैसायाव ओं। बेफोरखौ माने साखोन सिखोन लाखिनांगौ जाहै आरो
उम
जेनेबा बिदिनो दैमा दैसायाव गारहैब्लाबोथ' बियो माने नायनोबो लेथ थ्रा जायो आरो माने थांथावै माने बिदि जानानै फैयो आरो। बेखायनो जोङो माने सावनांगौ आरो। जेरै जोङो बिफां बिलाइफोरखौहाय प्लास्टिक आरिफोरखौहाय जों इफोरखौ सावोब्लासो जेरै न' बां लामा लांगोना खोब माने साखोन सिखोन जानानै माने जोंनि आबहावायाबो बिराद माने मोजां जायो आरो।
बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो आबहावाखौ गोग्गो खालामनो था थाखायबा जोङो माने बिफां लाइफांखौ दानफाय नाङा आरो ना। आरो जों नांगौनि बारा बा नाङा फाङा खामानियाव जों गारि मथर फोरखौ सालायनो नाङा अब्लासोना जोङो आबहावाखौ दा गोग्गोआव लाखिनो हागोन आरो एसेब्लाबो आरो मा होनो दानिजों सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे सुबुं अनजिमाया गावनो नांगौ खामानियावनो जोङो दंफां लाइफांखौ दानफायनानै बाहायोना बेबो मोनसे जोंनि मिथिंगा जोबस्रांनाय बा आबहावा गुबुंले जानायनि मोनसे जाहोन आरो बिदिनो जेरै सुबुं अनजिमाया बांबाय संसार जाबाय आरो न' बां लुनायाव जेरै दंफां नि गोनांथि जायोना बाथाम बायदिसिना खालामनो सेयार टेबोल बेयाव दंफां हाफायबाय गुबुन ओरै बेराफारसेथिं जोंहा मिथिंगायादि खहा जाबोगासिनो दङ बेखौ माबाला आरो दंफां लाइफां दानफायनानै गावनि नांगौ खामानियाव बाहायबाय बेनिखायनो जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला फांथाम बा फांब्रै दंफांखौ गायफिननांगौ आरोना अब्लासो जोङो
औ औ
बै आबहावा गाज्रि जानायखौ रैखाथि खालामफिननो हागोन आरो
औ
बेनिखायनो जों आबहावाखौ संरैखाथि लाखिया साफ्राम सुबुंनिनो बिबान होननानै आं सानो आरो
औ दा नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जेरैहाय जोङो बिफां लाइफांजोंसो जोंहा आबहवाया साखोन सिखोन जायो जेरैहाय बिनि बार मोनो जों बिनि बिफां लाइफां बार होनायजोंसो जों थांनानै थायो नालाय जाला मोनला गालां आरो बे सोंनायनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां आरो आबहावाया गुबुंल जायो आरो बेफोरखौहाय जोङो जिब जुनारा थैयोब्लाबो जों बेखौहायो फबनानै आराम म
औ औ औ
गेस ओंखारो जों जायो आरो बेनि थाखायनो आबहावाया गुबुंले जायो आरो बांसिनानो माने आथिखालाव नुनो मोनो माने दैमा दैसायाव गोबां लेथ्रा लेथ्रि गारनाय जेरैहाय प्लास्टिक आरारि बथल बायदिना बेफोरबायदि गारनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव बेफोर माने गोबां जाबाय आरो आरो आबहावायाबो गोबां माने गुबुंले जानो हमबाय आरो बेफोरखौ साफा जेनब्ला साखोन सिखोन खालामनायानो माने खामानि आरो आरो गोबां बिदिनो साखोन सिखोन खालामदोंब्लाबो जोङो गिबियावनो बिफां लाइ